औ खोनाबाय नोंथां? औ। आं नोंथांजों बे जोंनि मागोनि मागो फोरबोनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा होननानै आंङो नोंथांखौ ओ फन खालामनाय जादों।
औ रायलायनो हागोन दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोङो मागो होननानै बुंङोब्ला जोंहा जोङो जानायखौनो नुबोदों नंङा होमबा?
औ नोंथां।
बायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै जानाय जायो बे मागो समावहा। बिदिनो जोङो ओ बे मागो समावनो जि जानो जों फिथा बानायनानै जाबाय बे फिथाखौ जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो मोना होमबा नोंथां?
औ मोनो नोंथां।
फायनो मोनो अब्ला जोङो ओ जोंनिथिंसाय माने जोंनि ओनसोलावहाय फिथा बानायनाया बेफोरनो जे लावदुम फिथा होननानै बुंङो जायखौ फिथा हुगुमा नामा होनना बुङो? औ बेखौबो औ लावदुम बे लावदुम फिथाखौ जोङो जों सरासनस्रा जाबाय थानाय जे जोङो ओंखाम जाबाय थायो बे ओंखामनि माइरंनिफ्रायनो जोङो बानायनो हायो नाथाय बै बे फिथा औ फिथा एन्थाब आरो सिथाव जायखौ बुंङो ओ सिथाव बेखौथ' जोङो जों सरासनस्रा जों जाबाय थानाय माइरंनिफ्रायथ' जों बेखौ बानायनो हाया नामा नोंथां?
औ हाया औ।
जों बेखौ माइब्रा माइरंजोंसो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओं जोङो माने बे माइब्रा माइरंनिफ्राय जोङो बेबायदि जाबाय थानाय जाया आरो ना मा गो समावहाय जोङो बांसिन गासैबो न'खरावनो ओ बेबायदिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो। माने जोङो फिथाखौ ओं एनथाब आरो ओ थावनि फिथाखौ थावनि बे सिथावखौ जोङो थावजों एवनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
थावजों एवनाय जायो आरो बे एन्थाबखौ माने साराय गुदुं एबा थावा गुदुंफोरावहाय होनानै बेवहाय सिबिन बा नारेंखल एबा गुर मेथाइफोरजोंबो बानायनानै जानाय जायो जोंनिथिंजायहा आरो बे फिथा लावदुमावबो बिदिनो नारेंखल ओ बा सिबिं एबा गुर मथाइ बेफोरजों लागायनानै ओ बानायनानै गोथाव खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों बा जाबोदों आरो बिदिनो। नोंथांमोननिथिंबो माबायदि बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
अ नोंथां बे मागो होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा मागोआबो मोनसे आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय फोरबो औ जेब्ला बे जे-जेनेबा बर'फोरा बे समाव माइखौ हानानै लाबोनानै न' खराव थिखन फैनो हाजोबोथ' बे समाव बर'फोरा माने जेनिबो आंखाल गैयि जायो आरो बे समाव औ नांगौ न'खरावनो थाजोबो। बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोंहा बै मागो समाव बर'फोरा बा आघोन दानाव जेनेबा माइखौ हानानै लाबोना जेनेबा पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय बै माग दाननि नै एबा थाम अक्ट'सिम माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो औ बर'फोराथ' जों जोंहा माइ आबाद मावनानै जाखाग्रा हारिखा बेनिफ्राय जोंहा फिथा जानो थाखायबो मानि एक्सट्रायै जोसा माइब्रा माइरं खालामखानाय जायो आरो जेनेबा माइ गायनाय जायो बेनिफ्राय बे समाव जोंहा जेब्ला दुब्लि फोथारनिफ्राय न'आव लाबोनो हायो यो अब्ला बे समाव माइ माइरंनि आंखाल गैला न'खराव बेनिफ्राय बे फोरबोखौ खौ माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा सावनानै जानाय जायो आरो जेरैहाय बे आथिखालाव गुर मिथाइजोंबो बानायनाय जायो फि फिथाखौ जोंनिथिंजाय इनिफ्राय आरो सिबिंजों नारेकलजों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै लावदुम फिथा एन्थाब फिथा ओमफाय आरो बै फि था नोंथांमोननिजों फिथा सिथाव होनो बेखौ जोंनिजों आरो फिथा माबा होननानै बुंनाय जायो आरो थावनि फिथा होनना बुंनाय जायो।
औ औ जायगा लाना जायगा बेबायदिनो मुं थायो गुबुनावहाय माने अनासि होननानैबो खोनानो मोनदों आं बे फिथाखौ
ओमफाय बेबायदि फिथा सावनाय जायो आरो लोगोसेनो बै सानाव माने गोबां गावसिनि नखरनि बर'फोरा आलासिफोरखौ लेंहर नानै जहै माने मागो समाव बै फिथा जानायजों लोगो से ना बेदर आरामै बोथिसेयै माने ज' मोजाङै जानाय जायो आरो गावसोरनि फिसाजो हाबा हरनाय दङब्लाबो फिसाजोफोरखौ लेंहरनानै बिजामादैफोरखौ लेंहरनानै ज' है माने मोखां नायलायलाय मागोनि बोथ बोसोराव खनसे मोजांहै जानाय जायो। लाय होनज्लाय लोगोसे औ आङो आरो खायसे जायगाथिंजायबो बेबायदि नुबोदों नोंथां माने
औ
फिथाखौ बेवहाय न'खराव माने न'खरनि थाखायल सावा ना माने गामिनि बे समाव आलासिफोर फैयो मा फैयो बेनि थाखाय माने गोबां
फिनानै औ बुरजा सावनानै सावथुमनानै दोनो।
औ न'खरनि आइजोफोरा माने बे समाव मावनाय दांनायजोंनो जोबोर बेस्थ जानानै थानांगौ फिथा साव फिथा सावबाय थायो आरो गोबाव बिराद गोबाव गोबाव माने सावखांगनो हाया। थाबैनो इनिफ्रायो औ गामिनि फोरबो फैयोब्लाबो माने बे समाव मागो समाव मिथायारिजोंहाय आलासि सोङा आरो साहाजों लोगोसे जोंहा फिथा बायदि बायदि रोखोमनि फिथा होनाय जायो। औ इनिफ्राय आरो आङो खायसे जायगायाव नुबोदों नोंथां माने बेबायदि मागोनि समाव माने गामि गामि गथ'फोर बेबायदिनो फिथा खांनाय जायो आरो आं नुदों नाथाय औ जोंनि जाय यावहाय बेबायदि फिथा खांनाय नेमखौ माने आङो उन्दैनि फ्रायनो दोनैसिम नुबोआखै आरो नोंथां।
औ औ औ दानिया एसे एसे खम जाबोबाय औ जोंङो आगोल उन्दै उन्दै समाव बेबायदि खौ नुदोंमोन।
ओमफ्राय आरो बे समाव गामिनि बुरै बुरै एसे मा बिबै जानायफोरखौ लें हरनानै आरामसे फिथा जाहोनायनि मुङावनो जौजों बेदरजों बेसोरखौबो जाहोनाय जायो। बेबायदि नुनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोङो पुस दाननि जोबथा खालाराव बेलागुर सावनाय होननानै बुङो नोंथां नोंथां मागो समाव औ दाननि जोबथा खालारावहाय माने बेलागुर सावनायखौबो जों नुनो मोन्दों। आरो खायफाया मागो दाननि सेथि खालारावबो सावो आरो बै दिनखालि ओ न'नि बे सिथ्लायाव बा सिजौ गुदियाव ओ साथि सावनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो जोंनि बे आबै-आबौ थैना थांनाय बा न'खरनि सोरबाफोर ओ मानसि थैना थांनाय बिसोर मुंआवहाय ओ सिथ्लायाव खोलाहाथिं मोखां बोनानै बेखौ एसे लिरसनानैहाय माने जोंनिथिं गोथैसे बावनाय होनना बुङो आरो बेबायदिबो ओ गोसोखांनानै माने फिथा सावनाय समावहाय बेखौ जेबो संख्रि बा सिनि बा जेबो सिबिन बायदिसिनाखौ होआलाफानो बिदिनो ओरैनो गो जायै माने अन गुन्दै गोजायैनो जोङो फिथाखौ खावनानै बे गोथैनि मुङाव दोनग्रोनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो लायज'आव आरामनो गोथारै दोनग्रोबाय बेखौ ओ दोननायनि उनाव बै सेथि सानखालि मागो दाननि सेथि सानखालि फुङावनो माने गोथै सि बावनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ खोला आथिं मोखां जानानै न'खरनि माने गाहाय ओ हौवा माहा यारिया माने बेखौ बावो आरो माने खुरैयावहाय गंबा खुरैयाव जौ एसे एसे जौबो बिदिनो सावनानै दोननाय जायो जौ रिसि जुमाय जौ बिदै जायखौ बुङो जोङो जुमाय गिसि बेबायदि गोथार जुमायखौबो ओ बावो आरो फिथाजों लोगोसे आरो बेबायदि बावनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों। बेखौ खौ जोंनिथिंजाय माने गोथै सि बावउनाय होननानै बुङो आरो। आरो बेबायदिनो बेलागुरि सावनाय -अबो गासैखौबो सावनो हो मेलागुरुबो सावो बेलागुरु सावनायाव जोंहा बे जोङो दुब्लिनिफ्राय माइ हानानै लाबोनाय जि माइ नानानै मोननाय बे जिगाब बे जिगाब जोंनो जोङो बेलागुरुखौबो सावनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ नोंथां बेबायदि नोंथांमोननि नोंथाङा जे जा बुंबाय बे गोथैसि बावनाय जोंनावबो बेखौ सोलिबाय थानाय नुनो मोनो दिनैसिमबो मागो फोरबोआव ने बिसोरनि मुङाव माने गोदोनि बोराइ बुरै फोराथ' जौ लोंखायोमोन नालाय बेसोर औ बेसोर जोबोर जौ मोजां मोनोमोन जायनि जाहोनाव बेसोरनि मोजां मोननाय जौजों लोगोसे बिसोर जा जा फिथाखौ जानानै मोजां मोनो माने औ बिसोर मोजां मोन नाय मोजां मोननाय जिनिसफोरखौ माने बावनाय जायोमोन आरो जों नुबोबाय दङ बे
औ नंगौ।
लोगोसे बे जा मागो फोरबोआव जा ओ बेलागुर सावो बे बेलागुर सावनायावबो माने फोथायनाय दङ मोन जि बर'फोरा बेबायदि बोसोराव खनसे बेलागुर सावनाया माने देहाखौ स्रां खालामो बे बेलागुरनि अराव थायोब्ला। औ औ। देहानि बेराम आजारफोरा जोबो होननानै बेबायदि फोथायनायखौ नुबोदों आरो खोनाबोदों आरो जोङो।
फुङावनो सिखारना। सावनाय जायो माने बेलागुरु सावनायबा फुङावनो सिखारबाय सिखारनानै दुगैनानै। सो सावनांगौ होननानै बुङो नालाय बेखायनो दुगैनानै सावो आरो। गोदो-गोदाय आबैमोना दुगैनानै बेलागुरखौ सावाबा। बे औवा ओ होनाय बेलागुरनि सिङाव औवा होनाय औवाया बेरदेरो। बिदि होननानै बुङोमोन नालाय बेखायनो फुङावनो उथिनानै गोजाङोब्लाबो। गोजांनायखौ नागारनानैबाबो, दोनथ'नानैबाबो जोङो फुङावनो सिखारना दुगैनानै बेलागुरखौ। ओ धुप जरासे बा बिदिनो होनानै इसोरनि मुं लानानै सावनाय। जान सावनायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो।
नंगौ नोंथां बेनिफ्राय आरो बै मागोनि गिबि सानाव। जोंहा ओ दाउखा गाबलायनायनि उनावसो जुदि दुगैयोब्लाथाय। माने दाउखा जायो बेफोरबायदिबो होननानै मागोनि समाव। ओ फोथायबोनायखौ नुबोदों माने। लोगोसेनो आरो बे मागो समावबो गोबां फिथा सावनायजों लोगोसे गोबां नेमखान्थि। खान्थिफोर दङ' जायखौ जोङो। बै मागो सानाव जे जोङो बिफां-बिफां न'खरनि बिफां-बिफांआव जिगाब मेेर। मेराय-मेराय जे जिगाब खानानै। दोननाय जायो जोङो बेखौबो नुबोदों नोंथां। जोंनि गामिफोराव माने बेफ। बेफोरो सलिबोदोंमोन आरो। नोंथाङा नोंनि गामियाव बेबायदि नुदोंना नुवाखै?
औ नुबोदों नोंथां नुबोदों बेबायदिनो ओ ओं नुबोदों ओं। बेबायदि खालामबोनायखौ नुबोदों।
औ आरो गथ' बानानै जुदि बे‌। फोरबायदि खायोब्लाथाय बै बिफां। जाय बिफां खाजानाय बिफां बेयो माने फिथाइ गिदिर-गिदिर।
जागोन ओं बहरा ओं फिथाइ बहरा जागोन होननाय खोनायोमोन आरो। माने फोथायबोयो फोथायनानै बेबायदिनो मावबोगासिनो। दङ' अ! फैबाय औ नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला।